औ नोंथाङा मा खालामदों?
दं नै नोंथां ओरैनो।
अ अ नोंथांजों आङो फंनैसो खोथा सावरायनोसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन ना?
अ जागोन नोंथां आं एसे फ्रियावनो दंथ'खायो।
अ बिदिब्ला नोंथांनाव आङो जेरै बैसागुखौ बर' हारिया फालियो नालाय बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै दा बैसागु फोरबुनि सोमोन्दै एसे गुवारै फोरमायनो हागोन ना?
ओ हागोन नोंथां हागोन। ओरैनो जोंनि बे बैसागुआ बर'नि फोरबो गाहाय फोरबो होननानै जों मिथियो नङा होमबा नोंथा?
औ
दा बैसागु खौ जोंना स्नि दिन फालिनाय जायो गोदो स्नि दिन फालिनाय जायोमोन नाथाय दानि नै दानि जुगावहाय थाम एबा ब्रै सानसिमल' फालिनाय जायो दा गोदोनि बैसागुजों दानि बैसागुजों अखल दिना एसे सोलायनो हमबाय। मानोना दा एसे जुगाब बो सोलायबाय नालाय दा गोदो स्नि दिन फालियोमोन गिबियावहाय से थारिखआव बैसाग दाननि से थारिखआव मोसौ बैसागो फालिनाय जायो जों जेरै मोसौखौ थुखैयोमोन। गिबि बैसागु सानाव मोसौखौ। जों मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगां जों मोखोना बिबार रायदों बैफोरखौ लाव फान्थाव। जोगोनार थायखा बेफोरखौ माने मोसौ थुखैनो थाखाय जों बिदिनो। मोसौखौ थुखैनाय। समावथ' माला गानहैयोमोन ना। माला गानहोनो थाखाय जों बेफोरखौ रेडि। खालामनानै लाखायोमोन आरोखि औ। अखानायै मोजौ थुखैनायनि सानसे सिगां न बे। रेडि जाखांनानै सोरांनाय लोगो लोगो जों बेरेफुंजानि मोसौखौ थुखैनो थाखाय दैमायाव लाङोमोन। दैमायाव लांनानै बिदिनो मोसौखौ थुखैयो थुखैनाय समाव लाव-फान्थाव जिबै थाइखा आरि फान्थाव बायदिसिनाखौ जों माला गानहोयो जेरै- मोसौआबो माने समायो बोसोर गोदानाव जेरै सुबुं माहारिफ्रा देलायो बिदिनो जों मोसौखौबो देलायहोनाय जायो दा बेयाव दैमायाव लांनानै थुखैहैयो थुखैनानै थुखैखांनायनि उनाव बिदिनो दिरुं जेसेबां दिरुं बोराइ दं बेफोरखौ माने गारनानै जेरै गोदान बोसोराव गोदान गानो गोदान सि जोम गानो बिदिनो मोसौखौबो गोदान दिरुंजों खा खानाय जायो आरोखि खानानै थुखैखांनानै मोनसे नियम दं मोर सौनो बै माबाखौ जाहोनाय जायो लाव फान्थाव थाइखा बायदिसिना बेफोरखौ हानानै सौराय एवनानै बे मोसौनो जाहोयो बे गिबि बेखौ बुङो मोसौ बैसागो होनो दा बिनि उनाव फैयो मानसि मानसि बैसागु दा बेयाव मानसि बैसागु जेरै सुबुं माहारिफ्रा बिरे फुंजानि दुगैयै-लोबै जोङो इसोरखौ सिबियो दा बिनि उनावहाय जोङो गोखा-गोखै लायनो थाङो। हाजोआव। बा बबेावबा हाग्राबारियाव जोङो मैगं-थाइगं सेजौ जिथा बे मैगंखौ माने खाङो बिनिख्रुइ एसे बिनिख्रुइ एसे बेयाव थागोन खिफि बेन्दों बायदिसिना फुंखा बिलाइ बायदि रोखोमनि बिदिनो सेजौ जिथा बे मैगं थाइगंफोरखौ जों माने बोसोर नि माने जे बै बेमार आजारफ्रा जोंनि देहायाव थानाय बेमार आजारफ्रा जाहाथे माने बे मैगंखौ जाखायो खांनायनि जानानै एसेबाबो माने रेहाय मोनो बेमार आजार जाया होननानै जों माने फोथायनाय दं गोदोनिफ्रायनो बेनि थाखायनो जों बेसोर मै मैगंफोरखौ खांनानै माने सेजौ जिथा मैगंफोर जों जायो आरो ओ। बेखौ खांनानै जायो बेदरफोरजों एवनानै जायो
औ।
बेनि उनाव जोंना मेन बैसागु गाजा गोमजायै जों जेरै बैसागु खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बायदिसिना जोंनि ओ दोरोङारि दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै जों गाजा गोमजायै बैसागुखौ मोसायै रंजायै बेफोरबायदि फालिनानै जों गोदोहाय स्नि दिन बैसागुखौ बिदिनो रंजायै बाजायै माने फालिहरोमोन आरोखि दा नै दानि जुगावहाय सानब्रै सानथाम बिदि सलियो होमबाबो बे सानब्रै सानथामाव गोदो जरैबायदि नियम नितफोरखौ लानानै फालियोमोन दाबो बे नियम नितियानो जोंना गोमानानै थायाखै आरो। आरो जोंखौ गोमाहोबो हाखानाय नङा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बे आंनि बुंनायाव माने आंनि मोनदांथियाव बेनोमोन आरोखि बैसागुनि दा नोंथाङाबो आंनो एसे दानि जुगाव बर' आइजो माहारिफ्रा माबायदि माने जिउ खुङो मा आदबजों जिउ खुङो मा खामानिफोर मावना बेफोरनि सायाव एसे बिखेवथि होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन। बि नो नोंथां आ सोंनाया नो बर' आइजो माने समाव जेसेबां बर' आइजोफ्रा ओ आरोफ्रा हौवा माहारिनि सिङाव एबा ङाव थानानै ओ इदिनो संनाय खावनायाव लाहार फाहार खालामो आरो दानि जुगाव जों बांसिन आइजोफोरखौ नुनो मोनो दानि जुगाव आइजोफोरा बिदिनो मैगं थाइगंनि बेफार खालामो ओ गावनो गावनो मावो आबादखौ गावनो दिहुनो। बिदिनो सोरबा मावनाय एबा गामि मावनाय आबादफोरखौ लाबोनानै बुथुमनानै बिदिनो बर' आइजो आइलाफ्रा सहर सहर फानफैयो आरो नोगोराव फानफैयो बेनिनगायबो बरफ दाउ अमा फिसिनाय ओ ना नै बिदिनो दाउ अमा फिनाय होनबाथ दाउ गो फैगासि दं बिदिनो दाउ फिनाय होनबा जोङो गिबियाव दाउखौ जोङो ओ गफाय होयो बिदिनो दाउदैनिफ्राय बि उनाव जोङो जोथोन लानाय जायो जोथोन लानाय समाव जोङो बिदि बिदिनो ओ ओ जानो ओ गावनि जानो नाय आद्रा ओंखामफोरखौनो ओंखाम जे ओंखाम खालाय बेखौ जोङो होनाय जायो बिनि अनगायैबो जोङो बिदिनो माइरं एंखुर जेब्ला जों माइरंखौ ओ सालिनाय जायो ओंखाम जानो बेयाव था बेयावनो आग्लायनाय जेरै माइरं एंखुर ओंखा देरो साललिनाय समाव बेखौबो जों होनाय जायो दाउनो बिदिनो जों जाव दाउखौ जोथोन लानानै दाउ दाउआ देर देरो अब्ला जों ओ फान जों जा बेसेनो जों बेजों ओ थाव संख्रि बिदिनो जों संसार जायो बिनो बायदि रोखोमनि बिदिनो जोङो गुन्दै ओ फानो बिनि अनगायैबो जों जेरै ओ मोसौ बोरमा फिनो मोसौ बोरमाखौबो जोङो ओ उन उन्दैनिफ्रायनो फियो बोरमा